हेल औ नोंथाङा खोनादों ना
थाङाबोथ खोनादों ना?
औ खोनागासिनो दङ आङो।
नोंथांसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय।
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम आरो नोंथांनोबो। फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ
औ नोंथां ओ नोंथांनो आं फन हरनाय नि जाहोना बेनोदि ओ नोंथांजों आङो मागो दमासिनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां सावराय जागोन ना?
औ नोंथां सावरायनो हागोन दे।
औ नोंथां बिदिब्ला जोंङो ओ मागो दमासिखौ जोङो ओ मागो दमासियाव जों मा मा खालामनो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना।
औ नोंथां मागो दमासिथ' जोङो फिथा देयो। जोङो फिथा जायो जोंनि ओ उन्दैफोरा गेदेरखौ मान होयो आरो गेदेरफोराबो माने उन्दैनो ओ उन्दैखौ अनो आरो माने। बोर सारज्रियो बेबायदि अ नोंथांमोननि ओनसोलाव बे जिहेथु मागोआवथ' फिथा सौराय जायो नङा होनब्ला बर'फोरा आरो बियोथ' मा आ आबादाजों सोमोन्दो थानाय मोनसे फोरबोखौनो होननानै बुंजायो जिहेतु। ओ बर'फोरा। आबाद मावखांनायनि उनाव ओ माने बे जिहेथु माइनिफ्राय माइरं मोनो बेखौ माने उनावहाय माने ओ फिथा सौराय जायो आरो नों बिथांनि ओनसोलाव बे ओ मागो बा फिथा सौनाय ओ खौ ओरैनो ओ माब्ला देनाय जायो?
औ नोंथां ओ जोंनियाव बिदिनो ओ माइ आबाद मावनानै जेन'बा माइब्रा फिथ माइब्रा माइब्रा माइ मावनानै जोङो बिदिनो मोनबाथाय माइ मागो ओ दमासियाव जोङो फिथा संनाय जायो आरो।
औ नोंथां बे नों नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बे जिहेतु खायसे खायसे ओनसोलाव माने ओ बे मागो जिहेथु फिथा देनाय बेखौ माने ओ पुस दाननि माने ओ मा खालामो जोबथा सानखालि माने फिथा सौराइ बा बे फिथा गुन्दैखौ देयो आरो नोंथां थांमोननि ओनसोलाव बे जि ता देनाय बेखौ मागोनि सेथि सानखालिनो देयो ना पुसदानानि जोबथा सानखालिनिफ्राय देयो
औ नोंथां ओ जों बे पुसदाननि जोबथा दिनखालि देनाय जायो आरो ओ से ता जे खालार खालिथ' ओ जोङो फिथा सौनो मोना होननानै सावनो मोना होननानै जोङो मिथियो बेनिखायनो
औ
ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो जानो हागौ बिदिनो
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बे बे जिहेतु पुस दाननि आरो ओ जोबथा सान खालिनो फिथा देरनाय जागायो बे हराव ने बांसिनानो बेलासियावसो जिहेतु फिथा देयो साय खायफा खायफाया माने बे फुंबिलियावबो देयो आरो आरो खायफा खायफाया माने बेनि सि सिगाङावबो देयो ओ ओ बिनि उनावहाय
औ ओरैनो नोंथांमोननिथिंजाय भेलागुर सावनायाव मा मा होफानांगौ नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा
नोंथां जोंनि थिंथ बिलागुर सावनायाव बेबायदि जिहेथु खायफा खायफा जायगायाव माने गय जरा फाथै जरा बेबादिनो बुद प्रसाद होयो नाथाय जोंनि ओनसो लाव माने बेबादि होनाय नेम खान्थिया माने गोदोहाय दोङोमोन ना थाय आथिखालाव बेबादि नेमखान्थिखौ नुनो मोननाय जाया ओरैनो बे बेलागुराथ जिहेथु ओ बे नारा बेजों माने बा नाय जायो बेनि अन गायैबो थालिरनि जा बिलाइ ओ बेजोंबो बानाय जायो
औ औ नं
बेखौ जेब्ला माने बेलागुर बानायखांनायनि उनाव खायसेाय माने बेलागुरखौ न'आवबो बानायो बे नाराजों बानायोब्ला है बेनि उनाव बे डायरेक्टलि थालिर फस्ला थालिर बिलाइजों बानायोबब्ला सिददा बेबायदि मोनसे दङना खफ' बायि बेखौ लायो आरो औ माने जों बेखौ माने सावनाय जायो अब्ला बेवहाय ओ फाखोथाम गिदिंनानै सावनाय जायोमोन आरो औ ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव औ नोंथांमोननि ओनसोलाव जेनेबा ओ बे बेलागुर सावोबा सैथ दान ओ पुस दाननि जोबथा सानखालि जिहेतु बे बेलागुर सावनाय जायोना आ इनि अ दाथ' फुजानि जोबथा सानखालिबो सावो जां ना
औ औ नंगौ
औ माने गोदोहाय बेबादि सावरि बादारि जानाय दङमोन ना सेंग्राफोरा ओ आथिखालाव माने बेखौ थांला नोंथांमोननि ओनसोलाव दा आथिखालाव माने बेबादि दासिमबो दङ नामा सेंग्राफोरा ओ हरसेया माने गोबां मेथाइ दामनानै ओ मोसानानै ओ रंजानाय बेबादिया दङ नामा
औ नोंथां जोंनि ओनसोलाव दासिमबो बेदि लावखार ओंखाम जानाय बिदिनो बक्स दामनानै बिदिनो ओ लावखार ओंखाम जानायखौ जों दासिमबो नुबोनो मोनदों जोंनि ओनसोलाव बिदिनो दाबो सोलियो आरो नोंथां औ ओ बिदिनो गथ गथ फिथाइफोराबो बिदिनो गावबा गाव ओ बैसोनिजों लोगो जानानै बिदिनो लावखार ओंखामखौ ओंखाम जानो औ नोंथां
औ औ
नोंथां मोना मा मा फिथा सावनाय जायो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा
औ बुंनो हागोन गोन नोंथां जोंनि ओनसोलावथ' ओ बे एनथाब होननानै बुङो जायखौ जोंनि हाय ओ जोंनि रावाव हारसाया बेखौ खानलि फिथा होननानै बुङो आरो
औ औ
बेनि अनगायैबो जोङो लावदुम फिथा होननानैबो लावदुम फिथाखौबो बानायो जोंनि ओनसोलाव बेखौ हार मा बुङो बेनि अनगायैबो बे जिहेतु लारु बेनि अनगायैबो बे थावनि फि था होननानै बुङो जायखौ सिथावबो बुङो ओ बेनि अनगायैबो ओ बेबादि फिथाखौनो बानायो आरो जोंनिथिं नों
औ औ नोंथां नोंथाङा दा जेरैबायदि बुंलांदों जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो थावनि फिथा एन्थाब फिथा लावदुम फिथा नालेंखलनि लारु बेफोरबायदियानो जोंनि ओनसोलावबो सोलियो आरो ओ लावदुम फिथा साव संनो थाखाय खाय जोंनो मा मा नांगौ ग्रोगोन नोंथाङा बुंनो हागोन नामा
औ नोंथां लावदुम फिथ दा बानायनो थाखाय जोंनो बेयावनो बे जिहेतु न'नि माइरं होननानै बुङो बे न'नि माइरं खौ नांगौ जायो आरो जायखौ जोङो माथा होननानै बुङो बेनि अनगायैबो बे लावदुम सावनो थाखाय जोंनो खायसे खायसे खायसेया माने सिबिं जिंबो सावो आरो खायसे खायसे बेया बे कलजोंबो सावो आरो बेनि अनगायैबो जोंनो मेथाइ होननानै जायखौ जौ जों बुङो ओ बेखौबो जोंनो नां जायो बेनि अनगायैबो जोंनो सिनिबो नांगौ जायो आरो बेनि अनगायैबो जों मा नांगौ जायो बे जिहेतु केटेलि होननानै जायखौ बुङो बे केटेलनि आ बे थाखोनखौ जोंनो नांगौ जायो आरो बेनि अनगायैबो जों दैहु गंसे नांगौ जायो। आ औ बेनि अनगायैबो जोंनो मा होनना बुङो बे एसे गोबा जि जायखौ जोङो। लावदुम फिथा सावनायाव मोजां जायोबा लावदुम फिथाइया थाबैनो मोनो बेखौ जोंनो नांगौ जायो आरो बेनि अनगायैबो जोंनो बन नांगौ जा जायो नङा होनब्ला? दै नांगौ जायो। औ नोंथांनि ओनसोलाव जिहेथु लावदुम फिथा सावनाय आथिखालावथ' गोबां सुबुंफोरा माने फिथा सावनायाव ओ गोबां फिथाइनि माने रोसि बा जाय खौ जों बिदै होननानै बुङो माने बे बाहायनानै गोबां गाबनि जेरै फान्थाव कालार बा गोमो गाब नि बेबादि जोङो फिथा सावनायखौ नुनो मोनो नोंथाङा ओ ओरैनो बे जिहेथु फिथा सावनायाव गोबां गाब गाहोयो ओरैनो माबादि फिथाइ बा फिथाइखौ बेबि दि ओ‌‌ गोजा‌ बा बे पिंक कालार जायखौ गुलाब होननानै बुङो बेखौ बानायनाय जायो नोंथाङा थियो नामा
औ नोंथां बिदिनो जोङो बिद फिथाइ होनो जायखौ बिद फिथाइखौ जोङो स नानै बिदिनो देग्लिनानैबो बिनि रोसिखौ दिहुननानै जोङो फिथा गुन्दैयाव लगायनानै बेखौ कालार होनो हायो आरो आरो बिदिनो गोबां मैगंनिफ्रायबो बिदिनो लाइ लाफा फोरनिफ्रायबो जोङो रोसिखौ देहनानै जोङो बेखौ गोथां महराव होनो हायो आरो बिदिनो ओ बायदि बायदि गाब फोननानै जोङो फिथाफोरखौ सावनायखौ जों नुनो मोनबोदों आरो बिदिनो औ नंगौ
ओ‌ नोंथांमोननि ओ ओनसोलाव बे जिहेतु एन्था फिथा एन्था फिथायावथ' जोंनो ओ माइब्राल' नांगौ जायो नङा होनब्ला बे माइब्राया जुदि आ था गैया अब्ला माने बे माइ एन्थाब फिथाइया जानो नागिरा आरो ओ नोंथांमोन बे एनन्दाब फिथा यावबोथ' आथिखालाव गाब गाहोयो ओ बे एन्थाब फिथाखौ बोरै सावो बेहावहाय माने मा मा होनानै सावनाय जायो नोंथाङा बेनि सोमोन्दै आंनो फोरमायनानै होनो हागोन नामा
औ औ नोंथां हागोन ओ बिदिनो जोंनो एन्थाब फिथा सावग्रोनो थाखाय फार्स्टआवनो जोंनो माइब्रा माइरं नांग्रोगोन जाय हरजों हरसेबा ओ सानावबो सोमना दोननांगोन बेनि उनाव उम बिनि दैखौ गसर ग्रोनांगोन बाहाय ओ बिनि उनाव जोङो उलार एबा दिंखियाव जोङो देनानै लाग्रोनांगोन फिथा गुन्दै खौ बिनि उनाव देखांनानै जोङो गाबहोनो गाबहोनोबाथाय जोङो बिदिनो बिद फिथाइ एबा बायदि बायदि मैगंफोरनि कालारखौबो होजायो बि दिनो ओ जोङो बिद औ बिदिखौ होनानै संख्रि होनानै जोङो ओ हालदैबो होजायो कालार जानायनि थाखाय गोमो जानायनि थाखाय औ बिदिनो दै होनो ओ ओ बिदिनो जोङो बेखौ ओ था वा बेखौ ओ फुवारना होनांगौ आरो ओ खायफा खायफा नालेखर होयो बि बिदिनो खायफा खायफा बिदिनो जोङो थुनानै जोङो ओ एन्थाब फिथा खालायो आरो
औ नोंथां माने बे एन्टाब फि फिथाखौ बांसिनानो दाब्ला महर होनानै बिनि उनाव फायखननानैसो बांसिनानो बानायनानै जायो नङा होन ब्ला
औ औ नंगौ नोंथां
आ नंगौ ओ थां बेबादिनो जोङो माने बर' फोरा माने गोबां रो खोमै फिथा जायो आरो बे जेब्ला गायखां फुखांनानै ओ गोजोननाय लायो फिथा सौराय जानानै नङा होनब्ला
औ नंगौ नोंथां
औ नोंथां बिदिब्ला जोंनि दिनैनि जा मागोनि सायाव सावरायनाय ओ बेखौ जोङो सावरा ओ सावरायनायखौ दोननो हासिगोन होननानै आं सा ननानै लायो आरो नोंथाङा मा सानो औ
थजासिगोन गोजोनथों